हेलौ
हेलौ नों
हेलौ नोंथाङा खोनादोंना?
औ नोंथां खोदो
अ, दायो नोंथांङा मा खालामबाय थादों?
अ नोंथां
अ जुदि नोंथाङा ओरैनो दङब्ला आंनो दसे सम होनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन दे ‌।
अ माने जुदि नोंङो आंनो दसे सम होनो हायोब्ला- नोंथांजों माने फंनैसो बाथ्रानि सायावसो सावरायलायनो होननानै सानदोंमोन आरो नोंथाङा मा सान
औ सावराय औ औ नों
अ । बिदिब्ला आं ओ सावरायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय ओ जोंहा गामियारि ओनसोलनि नोंथांमोननि गामियारि ओनसोलनि हान्था मेलानि सुबिदाफोर बेफोरबायदिनो जेरै ओ गोदोनि हान्थामेलानि जेंना आरो बा एबा सुबिदा एबा दानि हान्थामेलानि राहाफोर फोरनि बागैनो फंनैसो
औ ।
गुसुङै बुंनो थाङोब्ला गोदोनि हान्था मेलानि राहा आरो दानि हान्था मेलानि राहाफोर बेनि बागै ओरैनो फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन आरो आं नोंथांजों । नोंथाङा खोनानो मोनदों ना?
औ नोंथां खोनादों ।
अ ।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों दे बुं ।
औ जोंहा गोदोनि आबौ आबैमोननि समाव जों समनि हान्था मेलानि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोबां खस्थ' आरो जेंनाजों मोगा मोगि जांनायखौ जों नुहुरोमोन । जेराव जोंहा गोदोनि समाव गारि मथर बा मोजां लामा बेफोरबायदि गैयामोन जोंहा थांलाय फैलाय हान्था मेला खालामनो थाखाय गोदोनि समाव बा माल माथा माखासे गि-गिदिर गिदिर माल माथा रोगानो थाखाय फ्राय जोंहा गारि गराइ गारि गोदोनि समाव मथरबो गैयामोन नालाय ।
औ ।
बिदि बेफोरबायदिनो जोंहा लामाफोराबो सिगांनि समाव मोजां नङामोन गोजौ गाहाय
मोजां नङामोन आरो गोदोनि समाव । बेफोरबायदिनो जोंनि गामिया बे ओनसोलनि बा सुबुं माहारिया गोदो गोदाय हान्था मेला खालामनायाव गोबां खस्थ' आरो जेंनाफोरजों मोगा मोगि जानाङोमोन । जेराव जोंहा गामियारि ओनसोलनि लामाफोरा गोदोनि समाव अखा हायोब्ला हाब्रु बा दैफोरजों लोमस्रावनाय जोंहा हाब्रु जायोमोन । बेफोराव जोंहा गामियारि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा माखासे जेंनाजों मोगा मोगि जानाङोमोन । खस्थ' खालामनानै हान्था मेलाखौ खालामो मोन । बेफोरबायदिनो फरायसा फरायसुलिफोराबो गामियारि ओनसोलनि फरायसा फरायसुलियाबो गोदोनि समाव बेफोरबायदिनो दैज्लां बोथोर- समाव लाब्रा हाब्रु जानायाव जोंहा फरायसा फरायसुलि- फरायसा फरायसुलिफ्राबो फरायसालियाव थांनायाव माखासे जेंनाजों मोगा मोगि जान मोगा मोगि जानां जानाङोमोन बा- बेफोरबायदि हाब्रु, हाब्रा खौव सौसिनानैबाबो फरायसालियाव थांनांङोमोन । नाथाय आथिखालनि गोनोखो मुगायाव जोंहा हान्था मेलानि बेलायाव गोबां जौगाबाय । जोंहा थांलाय फैलाय हान्था मेला खालामनो गोबां गोरलै जाबाय । जोंहा लामाफ्राबो मोजां जाबाय सिसि ब्लक जाबनाय पाखकानि मोजां जाबाय ।
जेराव जायगायाव थांनो थाखाय- दसेनो, गारि--मथरनि जोहै थांनो हासै । लोगोसेयैनो गोजान जायगायाव थांनोब्लाबो जोंहा, दसे समनि गे- ओ एसे समनि गेजेरावनो जोंहा- बिरखं बा, ट्रेन बा, बास- द औ
औ!
थांनानैसो जों सहैयोमोन, बा गोबांथार खस्थ' माखासे ख -
औ
बेफोरबायदिनो जोंहाफ्राबो गोदोनि समाव थाबायनानैसो फरायसालियाव थाङोमोन। आरोआथिखालनि गोनोखो मुगायाव जोंहा म- मटर साइकेल बा, गारि मथरजोंनो फरायसालियाव गोरलैयै थांनो हासै।
फोर बायदिनो जोंहा, गोदोनि आरो आथिखालनि- हान्था मेलानि बेलायाव बेफोरबायदि फारागखौ नुहरसै आरो नोंथां बिदिब्ला नोंथांहाबो
औ-
गोदोनि आरो आथिखालनि हान्था मेलानि सोमोन्दै फंनैसो फोरमायना होदो नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
हेलौ नोंथां
दा गोदोनि आरो दानि हान्थालानि राहाफोरनि बागै नोंथां बुंलायनो औ नोंथां खोनादों
हेलौ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनाबाय दङ
हेलौ नोंथां खोनादों ना? हेलौ नोंथाङाबो बिदिब्ला फंनैसो फोरमायना होदो नामा नोंथां? हेलो
अ नोंथां औ आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों जे आंनि मिथिनायावबो, गोदोनि समाव हान्था मेलानि राहानि सुबिदाफोरा जोबोद, बांद्राय जौगानाय नङामोन नङा होमबा?
हेलौ नों
औ खोनादोंना नोंथाङा? अ खोनादोंबा?
खोनानो मोनासै माथो नोंथांनि आवसखो!
दङ अ आं खोनाबाय दङ।
नोंथाङा खोनादोंना
औ औ आं खोनाबाय दङ।
नोंथांनि आवसखौ खोनानो मोनासै?
आं खोनाबाय दङ।
हेलौ नोंथां?
ओ जोंहा गोदोनि समाव हान्था मेलानि राहाफोरा बेफोरबायदि दि जेरै नोंथाङा बुंबाय गोबां लामा सामानि जेंना
हेलौ नोंथां
खोनाबाय दंना?
हेलौ नोंथाङा अबाव थांखो? अबाव थांखो नोंथां नोंथांनि आवासखौ खोनानो मोनासै माथो?
नै नोंथां आं रायज्लायगासिनो दङ नोंथांजों।
नोंथाङा नेता नाङासै खोमा नोंथां, हेलौ।
अ
हेलौ नोंथां